नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ।
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ दा।
आंबो जिरायनानै दङ नोंथां।
अ।
दा नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आङो दा नोंथांनाव माने बर'फोरनि बैसागु फालिनायनि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां।
अ औ सोंनो हागोन नोंथाङा।
नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो नामा जे बर'फ्रा बैसागुखौ बोरै बोरै फालियो जेनेबा बैसागु बोथोर समाव एसे खोन्थाना होनो हागोन नामोन नोंथाङा
औ हागोन नोंथां। बैसागु होनोब्लाथ' ओरैनो। जिब जुनारफोरनिबो बैसागु दङ आरो मानसिफोरनिबो बैसागु दङ नोंथां। बयनिख्रुइबो गिबिसिन बैसागु फालिनायानो जाबाय। मोसौ बैसागु जायखौ सैत्र मासनि जोबथि सानाव फालिनाय जायो। बा से बैसागुनि सानसे सिगां फालिनाय जायो आरो ओमफायो जेब्ला बे मोसौ बैसागुखौ फालियो। अब्ला मोसौ मोसौखौ माखासे बेफोरबायदिनो फोथा थुहोनाय जायो आरो जेरै बे फोथाखौ हांगारजों माने न'नि थौ साराय इरिफोरनि हांगारखौ एरख'नानै थालिर बिलाइयाव एरख'नानै लाग्रोनानै बेखौ थाव गुबैजों लगायनांगौ आरो आरो बेखौ लगायखांनानै थालिर बिलाइयाव बेखौ नोलोजों नोलोखौ मोनथाम समान हानानै लानानै बेजों लगायनांगौ। बेनिफ्राय बेयाव लगायखांनानै आरो बेनि सिगाङावबो मोनसे नेमखान्थिफोर दंबावो जोंहा जेरै लाव फान्थाव आरो हालदै बेखौ जोङो हाग्रोनांगौ आरो फिसा फिसा बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ माला माला खालामनानै लानांगौ आरो बे मालाजों लोगोसे जोङो माखासे बिलाइफोर बाहायनाय जायो जेरै रायदों बिलाइ ओ दिगिलिथि बाबायख्रब आरो खायफाया बेफोरबायदिनो खाथ्रि बिबारबो होफायो ओ बेफोर होनाया नोंनि गोसो आरो बेफोर रायदों बिलाइ आरो लाव फान्थाव
औ आरो आरो नोंथां आरो नोंथां ओ मोन से बुस्थु खोनायायोना मोखोना बिबार बेखौबो होफायोना मोखोना बिबारा मोखोना बिबारखौबो होफानाय खोनायो ना नोंथां
औ आं बावनानैसो दंमोन नोंथां मोखोना बिबारखौबो होफायो बेबो मोनसे गोनांथार बाहागो आरो बेनिनो
औ
आरो दाना बेफोरखौ गासैजोंबो ज' खालामनानैहाय ओ जोङो न'नि खना खनायावहाय थुनांगौ आरो ओ न'नि खना खना माने गंबेसे न' दं बेनि खना खनायाव जों थुनानै दोननांगौ आरो ओ जों लामायावबो आरो न'वाव फुजा होग्रा जेरै बाथौफोर दंबा बाथौआवबो जोङो खानानै होनांगौ आरो बेनि उनाव
बेनि उनाव जोङो गासैखौबो ओ माने बेफोरबायदि थुखांजोबनानै जोङो मोसौ गलियाव फाब्रैबो खनायाव थुनानै होनांगौ आरो ओमफ्राय थुखांनानै ओ जोङो दानिया बे हांगार आरो ओ थाव गोथांजों लगायनाय बेखौ जों ङो ओ मोसौनियावहाय थुनानै होनांसिगोन आरो
अ
ओमफ्रायो बेनि उनाव जोङो थुखांजोब्बा ओ जों मोसौखौ हगारसिगोन बेनि उनाव जोङो ओ दिगिलितिजों जोङो माने जोङो आरो बेयावबो माखासे हानानै आग्रायनाय लाव फान्थाव आरो हालदै बिसोरजों जों मोसौखौ सारनांगौ आरो आरो जोङो सबाइ गोरानबो एवो बे सबाइ गोरानजोंबो मोसौखौ सारग्रोनांगौ आरो गलियाव
औ
ओमफ्रायो बेफोरखौ खालामखांबा जोङो मोसौखौ हगारनानै दैमायाव एबा जायखिजाया दैयावनो जों थुखैनो लांसिगोन
औ
बे थुखैनो लांनायाव जोंबो माखासे खुगा मेथाइफोर दङ जेरै ओ बे खुगा मेथाइआ जाबाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बेबायदि होनानै जोङो मोसौफोरखौ होलांनाय जायो आरो बे लाव फान्थाव आरो हालदै आरो सबाइ गोरानखौ सारै सारै
औ आरो जे लामा लामा गारेना मोनसे गय बिगुर बेबो नेम नामा नोंथां खोनथाानो हांगोन ना माइखौ एसे
औ बेबो मोनसे नेम नोंथां बेखौ जोङो जेब्ला जों मोसौखौ न'निफ्राय होलांखाङो अब्ला न'खरनि आइजोफोरा बेखौ मोनसे खादा बोराइयावबो लाजायो आरो गय बिगुरावबो लाजायो आरो बेयाव गोबोरखि आरो। बेफोर लाव फान्थावनि आग्लायनाय रायदों दिगि लथि बेफोरखौ ज' होनानै जोङो लामायाव गारिफानांगौ आरो।
औ।
आरो जेब्ला जों दैमायाव मोसौखौ थुखैनो लाङो। बे थुखैना लांनाय टाइमाव जोङो मोसौखौ जोङो लउथिफोरजों बुनो मोना आरो जोङो। दिेगेलिटिनि दालायजोंसो बुनांगौ। बुज्र नांगौ औ जोङो आरो मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो हगारनानै गारबोयो आरो आरो खायफाया बेबायदिनो खानानैबो गारबोयो ओमफ्राय जेब्ला बे मोसौखौ मोसौ लायनायनि सम जाबाय मोनासि जाबाय अब्ला जों बे मोसौखौ गोदान दिरुंजों खासिगोन आरो औ। आरो दानिया बे दिना जोबनायनि उनाव जोंहा अखानायैनि समाव एबा बैसागुनि से दानाव से सानाव जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो बे मानसि बैसागुआव जोङो। गिबियाव जों सिखारनायनिफ्राय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो न'आव फुजा होग्रा जेरै मन्दिरफोर बाथौफोर दंबा जों बेफोरखौ लिरस्लांनानै खुलुमग्रोनांगौ आरो दुगैस्रां लोबस्रां बिनि उनाव जोङो न'खराव साबेसे मानसिफोर दङ बेखौ जोङो। गेदेर उन्दै जों सनमान लालायनांगौ आरो बेनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो न'खरनि बाहाय बाहागि गामिनि मानसि दुमसि बेफोरखौ सनमान लाहैग्रोबा मोजां जायो आरो आरो खायफाया लाहैयोबो आरो खायफाया समनि आंखालनि थाखाय लाहैनाय जाया थेवब्लाबो जोङो उननि समाव बेखौ जेब्ला जों बैसागु मागियो ज' ज' होनोमब्ला जों गाैखौबो लाफानाय जायो आरो। आरो सोरबा सोरबाया।
अ नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा आंनाव
औ। सोंनांगौआथ' दंमोन नोंथाङां
अ नोंथाङा सोंनो हागोन आंनो।
ओ गोदोनिजों दानिजोंथ' मिलायनो नागिरला नामा नोंथां
अ औ नोंथां गोदोनिजों दानिजों एसे गुबुन गुबुन जानो नागिरो होनब्लाबो जोंनि नेमखान्थिफोरा दा बांसिनानो एखेयानो आरो गोदोहाय जोङो गाव गावनो। एबा जोङो बैसागु मागिनायाव ज' ज' गावनो खुगाजोंनो खननानै खाम सिफुं जथा बेफोरखौ दामनानै जोङो ओ मागि मागिनाय जायोमोन आरो सिगांनि समाव बांसिन आरो दानियाथ' ओ बे गोदान मुगानि दामग्राफोर जेरै बक्स बेफोरजोंनो जों मागिनाय जायो आरो बांसिन किन होनबाबो खायफाया ओ दासिमहालागै बे खुगा मेथाइजोंनो दासिमबो ओ मागिनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ आरो जों बे बैसागुआवनो माखा से जाग्राफोर जायो जेरै ओ जोङो बैसागुआव सौराइ जायो बेफोरबायदिनो जों ज' ज' जालायो आरो
औ ओमफ्राय बे बैसागुखौ मा अबे सानसिम फालिनाय जायो खोन्थानो हागोन नामा एसे
बे बैसागुखौथ' ओ ओरैनो थ' बैसागु होनोब्ला बेफोर बैसागुआथ' से दानानो थाखायो नालाय बेखौ नों सम मोननाय बेयाव फालिनायजोंसो खोथा आरो माने सोरबा सोरबा दानियावथ' ओ हारिमु हारिमुनि बिथिङावबो बैसागुआव बेफोरबायदि देंखो मोनाबिलि फोर लांदां बैसागो मोसानायफोर बेफोरखौ मोसाबावोना मोसायो ओ बेफोरखौ बैसागोनि गेजेरावनो माने खुंफुंजोबनो बांसि नानो खुंफुंनाय जायो आरो
औ
औ ओरैनो जों बैसागोआवथ' औ नोंथां गोबां सोलायनो हमबाय
औ
औ
गोदोनियाथ' बिदि जेनेबा रंजानाय बाजानाय दंबाबो माने एसे आलदामोन आरोना
औ एसे गुबुन टाइपनिमोन
औ दानियाथ' बायदिसिना बिदिनो फांसनफोर थायो बिदिनो बायदिसिना गोजान गोजाननिफ्राय फैयोना
औ
गोदोनाथ' बिदिनो जेनेबा गावसोरनि ज'सो खुंनाय जायोमोन जेननो ओरैनो रंजा बाजायै नाथाय दानिया गोबां सोलायनो हमबाय आरो ना
औ नोंथां दे बिब्दिब्ला नोंथां ओ दे उनाव लाइ रायज्लायफिनदिनि जों
औ दे नोंथांनिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय खोन्थाना होनायनि थाखाय
औ नोंथां फरायबाय नोंथांखौबो
औ जागोन दे